हेल'
हेल नोंथां। क्षक्षंज्ञ
हेल'
औ' हेलौ नोंथां, खुलु गोजोन मोनाबिलि नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां औ मनोंथांनिसिमबो
दा नोंथाङा
दंथ'यो गेजेराव नोंथां मोजाङैनो‌। दासान्दि
आं बोरो मोजाङैनो दं नोंथां अबंलावरिनि अननायाव आसा खालामो नों आरो नोंथांनि न'खर नखराबो जोबोर मोजाङैनो दं होननानै
अ नंगौ नामा नोंथां।
औ नोंथां। नोंथाङा दा मा खालामगासिनो? नो दङ
दङ नोंथां आं आङो ओरैनो दङ गावारि मोनसे फालांगि खालामनानै दंमोन नों
फालांगारि दं नामा बिदिबाथ' जोबोद मोजाङानो नोंथां मानो होनबा दानि आथिखाल आथिखालि जुगाव गासिबो सरखारनि साख'रि मोनजोबनाया जानो हाथावा बेनिखायनो नोंथाङा जोबोद मोजां आबाद मावगासिनो दङ एबा जिब जुनार फिसिनानै जिउ खुंगासिनो दङ आंबो बेेबायदिनो मोनाखै नोंथां साख'रि नागिरगासिनो नाथाय आंबो गुबुन राहाजों जिउ खांबोगासिनो दङ। नोंथाङा माबोरै जिउखां थिनो औ औ नोंथां नोंथाङा दा बोरै जिउ खांगासिनो बेनि बारै आंनो सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा? जाहाथे आंबो इयुनाव नोंबाय मावनानै जिउ खुंलांनो हायो
अ नंगौ नामा नोथां हागोन नोंथां।
बेेफोरबायदि बिदिब्ला नोंथां
अ दे होमबा नोंथां सासे जोङो ओ सुबुं हिसाबैना थांना थानो थाखाय राहा लानांगौ जायो नोंथां। गोबां जाय औ जों गासैबो सुबुंफोरानो सोरखारि सोरखारि साख्रि एब बा सोरखारि ओ खामानिनि थाखाय जों बयबो नाजायो नाथाय जोङो मोननो हाया मानो होनबा गासैनिबो औ गासैबो सुबुंनो सोरखारा सोरखारि साख्रि होनो हाया मानो होनोब्ला जोंना ओ बायदि ओ खामानिनि थाखाय गो मा होनो बिनि थाखाय जोंहा राहा गैया खालि जोङो मा औ सोरखारि जबखौल' जों आसा खालामबाय थायो नाथाय जोङो बेयो गोरोन्थि जों गासैबो सुबुङा मोना बे बेनि थाखायनो जोङो थांना थानायनि थाख खाय जिउआव बायदि रोखोमनि हाबा एबा खामानि लानानै जों थांना थानो हायो। जेरै जोङो फा गावारि फालांगि खालामनानै जानो हायो सोलोंथाइनि सोलों थाइ लानानैब्लाबो गाव ओ गावारि होनना बुङोबा जोङो गावनि न'आवनो माबा मोनसे फालांगि खालामनाय जेरै आबाद मावनाय नङाब्ला ओ बेफारा बेफार फालांगि हमनाय एबा अमा फिनाय दाउ फिनाय बोरमा फिसिनाय ना फिसिनाय मैगं आबाद मावनाय बेफोरबायदिनो जोङो बे मोनसे राहाखौ जोङो लानो हायो आरो नोंथां जिउआव
औ नोंथाङा दा मा राहा लानानै जिउ खुंगासिनो एसे आंनो खिन्थादो
दासादि अमा फिसिनानै अमा फिसिनायखौनो जों थांखि हिसाबै लानानैथां जेब्लासिम आं सोरखारि साखरि एबा सोरखारि जब मोना बेसिम आं अमा नो फिसिनानै जिउ राहाखौ खुंबाय थाग होगोन होननानै ओ थांखि लानानै खामानिखौ मावलांगासिनो आरो जाफुंदोंबो आंहा एसे
माबोरै फियो अमाखौ नोंथां
औ नों थां अमा अमा फिनोबा जों बेयावनो अमाया जोङो अमानि जात एबा अमानि बिधान बिधानखौ जोङो मिथिनांगोन गिबियावनो बिनि सायाव ओ रोंगौथि थानांगोन। जेरै अमाया मा मा जादों नि अमा थायो लकेल अमा ना हाइब्रिद। जेरै जोङो हाइब्रिद अमा बुङोब्ला हेमसियार आरो अक्सियार। बे मोननै जादखौ जोङो फिसिनो हायो बे बे मोननै जाथोनि अमाया बुजिनायावबो गोरलै हमदां हानोबो गोरलै नो बिसोरखौ जोङो गोरलैयावनो बुजि मोनो नाथाय जोङो नि। गोबां रोखोमनि अमा दङो बेखौ जों फिसियोर गोबां खस्थ' जायो। नाथाय जोंनि ओनसोलाव बे मा बे मोननै जाथिनि अमाया जोङो फालांगि हिसाबै जोङो सफंसार जानो हायो आरो बे मानै जाथ नि अमाखौ फिसियोब्ला जोङो बेजों लोगोसे जोङो न'खराव मासे मानै एबा न'खरारि फिसिनोबा जोङो जोंनि लकेल अमा देसि बेफोरखौ जों फिसिनो हायो। बिसोर बेफोरखौ जोङो द ं न'नि गुन्दै माइ। सौनायनि गुन्दै। अफुरि बायदि जोङो फिसिनोहायो।
औ बेबायदिनो गोबां रां आरजिनो हायो आरोना नोंथां।
जिउ र रां आरजिनानै जिउ राहारिखौ जोङो खुंनो हायो। जोङो फालांगि हिसाबावबा जोङो बे ओ देसि अमा एबा लकेल अमाजों जोङो। फालांगिखौ जोङो। ओ फालांगि हिसाबै जों लानो हायाम। मानो होनोबा बि दिसि। म जाबाय ओ देरनायाव देरखम एसे लासैयै। देरो आरो बिनि मोदोम बारायनाय एसे खम जायो नोंथां। बेनिखायनो जों मा। बे हेमसिया नङाबा अक्सियार हाइब्रिद जाथोनि अमा अमाखौ जों फिसिनानै जों फालांगियाव जों जाफुंसार जानो हायो। मानो होनब्ला बिसोरो। थाबैनो देरो थाबैनो ओ बिसोरनि मोदोमा देरनानै। उजान जायो एबा लिरथायखौ जों मोननो हा हायो आरो नोंथां आरो बि बिथांमोननो जोङो मा सोरखारि दाना। सोरखारि दानाखौ जोङो होनानै जोङो। फेदेरनाय नोंथां आरो जों मा अमाय फिसियोब्ला जोङो अमाखौ जोङो फेदेरनानै बेखौ। थोंजोङै जोङो फाननायनि राहाजों जोङो मा आबुङै जौगासारनो हाया। बेखौ जोङो अमा फिसिनोब्ला जों गि गिबियाव जोङो मा निजिनो अमा बिमा बानायनांगोन अमाखौ जोङो फिसा बानायनानै जों फाननो हानाय जानांगोन। अब्लासो जों मा फालांगि बियाव जोङो साफुंसार जानांग
अ नोंथाङा होमबा बेबायदिनो गमामायैनो जोबोद रां खामायबाय नङा होमबा नों थां
औ नोंथां दासान्दि आं बेजोंनो जिउराखौ। खुंगासिनो।
गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा नोंथांनि जिउखौ बोरै खुंदों। आंनो बेसेन गोसा समखौ फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथां।
औ नोंथां दे होमबा नोंथाङाबो।
ए आंबो जिब जुनार नङाब्लाबो आंबो गुबुन राहायै बिफां लाइफां गायनाय आबाद मावनायजों जिउ खुंबोबोगासिनो नोंथां।
औ औ नोंथां नंगौ नामा नोंथाङा मा-मा आबाद एबा दंफां लाइफां गायनानै जिउ राखौ। हमदों आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
हागोन नोंथां दासान्दि आङो लेबु आबाद गायनानै रां खामायगासिनो दं नोंथां। लेबु आबाद औ नों थां जोंनि लेबु आबादा आसामनि लेबु आबादा जोंनि हा हादरनिया जोंहा जि आइ टेक मोनदों जुग्राफिकेिल इन्डिकेसन
औ औ नोंथां एसे खोनादों आंबो बेनि सायाव बांद्राय सोलोंथाइ गैया आंहा औ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होदो
औ नोंथां आं बेनिनो बारै नोंथांनो गुवारै फोरमायना होनोसै
औ नोंथां
लेबु आबाद मावनोब्ला सिगाङावनो नोंथांनाव एसे मिनि एसे बुरजायैनो हा थानांगोन नोंथां खमसे खमैबाबो जि बिघासो थानांगोन
औ नंगौ नामा नोंथां
नोंथाङा मानो होनबा फालांगि खालामनो नागिरदों मुलाम्फा खालामनो नागिरदों बिनि थाखायनो नोंथांनो गोबां हा नांगोन गिबियावनो नोंथाङा हाफोरखौ मोजां मोजाङै हासार जानो थाखाय गोबोरखि मोसौनि खि एबा ब्रयलारनि खिजों हासार हाखौ हालौवनांगोन नोंथां मोजाङै हालौवनांगोन हालौवनानै रानहो नांगोन नोंथां बेनि उनाव नोंथाङा लेबु फुलि लेबु फुलिखौ नोंथाङा गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनो हागोन नङाबा नोंथाङा न'आवनो बानायनो हागोन नोंथाङा बेखौ लेबु फुलिखौ लाबोखांनायनि उनाव मोनसे एसे जान्थाय जान्थाय होनानै नोंथाङा बेखौ लाइन लाइन लाइन सिरियाव दोननानै हाखर जावनानै नोंथाङा बेखौ जावै जावै फबनानै होलांगोन नोंथां होलांनांगोन नोंथां बेखौ नोंथाङा हारसिङैबो खालामनो हागोन एबा नोङो न'खरनि सुबुं खौ लानानैबो मावनो हागोन एबा नोंथाङा गुबुनफोरनि मददैबो मावनो हागोन नोंथां बे खामानिखौ औ नंगौ गौ बेनि उनाव नोंथाङा मोसौ बोरमा जायिनि थाखाय नोंथाङा जेवरा दुमनांगोन मानो होनब्ला बिनि बिलाइखौ मोसौ मोसोआ जायोब्ला नोंथाङा गोबां खहा जागोन नोंथां
औ नंगौ नामा नोंथां
बेनि उनाव नोंथाङा बेखौ मोजाङैनो जिउरा दुमनानै नोंथाङा बेखौ देरजासिम जोबोद आ आदर खालामनांगोन नोंथां जेरै देरजासिम नों नोंथाङा माबानि थाखाय लेबु बिफांनि थाखाय नोंथाङा गोबां रोखोमनि मुलि होनांगोन जायखौ हाथाय बाजाराव मोननाय जायो आरो नोंथाङा खरान सम मिथिखायोना खरान सम फैब्ला जोंहा थोजासे दै मोना जायो सान्दुं गोसा जायो अब्ला लेबु बिफाङा थैनायनि लामायाव थाङो बेनिखायनो नोंथाङा गेजेर गेजेर पावार टिलारनि मददै एबा दंखलनि मददै दै सारनानै होनांगोन बिफां बिफां नोंथां
अ नंगौ नामा नोंथां
थां बेनि उनाव नोंथाङा बि खौ ओ फिथाइ मोननो थाखाय बायदि रोखोमनि मुलि गेजेर गेजेर सारबाय थानांगोन आरो एम्फ एम्फौ अरैनि थाखायबो माखासे भिटामिनफोर मोनो बे भिटामिनखौबो नोंथाङा ला सारबाय थानांगोन नोंथां गेजेर गेजेर
औ नंगौ नामा नोंथां
फाङा गासै नंगौ नंगौ बे बिफांखौ गासै आबुं महराव फैनो थाखाय गोग्गा गोजौ गिदिर फैनो थाखाय बे बिफांनो गासै बोसोर से बोसोर अ थाम बोसोर एबा ब्रै बोसोर सम लायो नोंथां बेनि उनाव नोंथाङा बोसोरसेयावनो एबा से बोसोरावनो गोबां बिबांनि फिथाइ मोननो हागोन नोंथां
औ नंगौ नामा नोंथां
औ औ बे फिथाइफोरखौ फाननानै नोंथाङा गोबां रां आरजिनो हागोन नोंथां मानो होनब्ला जोंहा बेखौ खनसे गायबानो जायो नाथाय माइ आबाद मावोब्ला जोंहा बोसोरावनो खनसे खननै हालौनांगौ जायो नाथाय लेबु आबाद लेबु आबाद मावखांनायनि उनाव नोंथाङा इसिबां हालेवबाय थानांगौ जाया दंफां खनसे गायनायानो जायो नाथाय नोंथाङा गेजेर गेजेरद थांनानै लेबु खाथियाव रज'नाय हाग्रा बंग्रा फोरग्र थांनानै नोंथाङा दानस्रिहैबाय थानांगोन नोंथां
औ नंगौ नामा नोंथां?
औ नोंथां आरो लेबुआबो गोजां बोथोरनि समाव जेला रावनिबो बिथाङाव बिथाय फिथाइ थाया अब्ला बिनि बिबाङा जोबोद गोजौ थाङो नोंथां। बे जेरै औ बुंनो थाङोब्ला गोजां बोथोराव बै दिनखालि होनबा जों बस्था से बस्थायावनो गोबां रां आरजिनो हायो नोंथां। से बस्थायावनो बेनि औ नोंथां औ बेसेना बा रोजा द' रोजा मोनहोयो नोंथां। नाथाय गोलाव गोलोम बोथोर नि समाव जोबोद ओ बेसेना गाहायाव थाङो। बेबायदिनो आङो दासान्दि सरखारि साकरि मोनैनि जाहोनाव आङो बेबायदि आबाद मावनानै जिउ खुंबोगासिनो नोंथां।
औ नंगौ नामा नोंथां? बिदिब्ला जोबोर मोजां नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
औ अ औ ओ थेवब्ला नोंथाङाबो मोनसे ओ सोरखारि साख्रि गैयाजासे सासे ओ उदां लाइमोन हिसाबै गोबां आबाद मावनानैनोस नोंथाङाबो सोलिदों होनबा जिउआव। नङा होमबा नोंथां?
थां आंबो बेबायदिनो आंनि जिउखौ खुंबो गासि
औ अ औ अ नंगौ। थियो थिगैनो नोंथां बिदिनो जोङो जिरायना थानाङा जेब्लासिम जिउआव जाफुंसारा अब्लासिम जों ओ माबा मोनसे राहाखौ लानानै थानांगोन।
नोंगौ नोंगौ नोंथां औ नोंथां बे थांनानै थानायनि सम
थां नोंथांजों आं बेसेन गोसा सम होनायनि थाख खाय नोंथांजों रोजा रोजा ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आंनो बेसेन नोंथांनि आइडियाखो सेयार खालामनायनि थाखाय
नोंगौ नोंगौ नोंथां औ आंबो नोंथांजों थों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो नोंथांखौ आंबो गोजोन्थों।
अ दे नोंथांनिसिमबो दे।